औ
औ
हेलौ नोंजों दंना
औ दङ।
नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोागिरदों नोंथाङा आंनो सावरायफानो हागोन ना?
औ हागोन।
बे टपिकआनो जाबाय गोदोनि हान्था मेलानि हान्था मेलानि सायाव सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना हरदो।
अ हान्था मेलानि गोदोनि हान्था मेलानि सायावहाय? हान्था मेला होननानै बुङोब्ला हान्था मेला होननानै बुङोब्लाहाय गोदो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांलाय फैलायखौनो बुजियो।
उम
हान्था मेलाया जाबाय गोदोनि दिनाव हाय माने अबाव बा मोनसे दाबसे जायगायाव थांनोब्लाबो नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों।
थांनोब्लाबो आयथिंजों थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन। आरो बिनि सायाव लामाफोराहाय माने दानि बायदि नङा लामाफोराहा फिसा फिसा हाग्रा गेजेरजों थांनांगौ गौ जायो।
औ। औ औ खोनादों।
फिसा फिसा माने लामाजों थांनांगौ गोनां जायो ओमफाय आरो इदिनो लामाया माने लामायाहाय
इदिनो गुवार साफा नङामोन आरो ना अबेबा दाबसे जायगायाव थांनोबाथाय गोजान हाग्रा बंग्रा गेजेरजो सौसिनानै गोनां जायोमोन। आरोहाय आरो बे दा गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोबाथाय माने गा-गारि दानिब जुगनि बायदि गारि मथर जेबो गैयामोन माने। माने गोदोहाय आयथिंजोंनो थाबायना थांनो गोनां जायोमोन आरो ना मा थां गोसो जेराव आबाव थांनो गोसोबाबो नों आयथिंजों मोनो आयथिंजों थांनो हायोमोन ओमफाय आयथिंनि अनगायैबो गुब गुबुन मोनसे राहा दंबावोमोन आरो ना गोदो मोसौ गारि गराइ गारि आरो मैसो गारि बेफोरजोंहाय माने सोरबा फोर लोमजायो साज्ला-साजायोबाथाय बेफोरखौ माने ड-डाक्टारफोरनाव नुवाबा बेलेग
आं उ